नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां जों दिनै बा दायो बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावनो एसे बे साव
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां जोंहा जोंहा आसामाव थानाय जोंनि बा आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय जोंहा बर' सुबुंफोरा आबादजोंनो सोनारनानै जिउ खाङो खोनादोंबा
औ उन ओ बारा खोनायाखै हेल' खोनादों नोंथां नोङो? थाबथा थाबथा खोनादों।
जोंहा बर' सुबुंफोरा होनदां। आबाद मावनानैनो जिउ खांनानै थांनानै थायो होनदां।
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ।
औ जोंहा आबादखौ जोंहा बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुन मावनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। खोनादों?
औ खोना। औ खोनादों नोंथां होनलाय।
औ जोंहा ओ आबाद मावनायाव होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ आबादानो गाहाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जोंहा माइ आबाद मावनानैनो जोंनि ओ बाजि जौखोन्दो ओ जोंनि रांनि गोनांथि जोंनि जानाय माने बे माइ आबादजोंनो सुफुंनानै लानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायै जोंहा माइ आबादनि अनगायै बेसर, सिबिं, हाइजें, थास' बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
खोनाबाय नोंथां?
औ दा खोनादों नोंथां दासो खोनादों।
हेल' औ औ नोंथांमोनिथिं नोंथांमोनिथिं माइ आबादनि अनगायै मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां दे।
जोंहा बुङोब्ला जोङो जेब्ला दा माइनि अनगा होनोब्ला जोङो बेसर फोयो,
औ।
सेथियावनो बेसर बेनि उनाव नैथियाव जोंहा बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै आलु- आलुफोर फोनाय जायो। बायदिसिना मैगं थाइगं बर' हारियाव जाखिनि माने सुबुङा जाखिनि ओंख्रि जायो एबा मैगं जायो बेफोर गासैखौबो जोंनिथिं माइनि अनगा गासै आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं जा आबाद मावो माने बेवहाय गोबां खमै माने बिगियानारि आयदाजों बानायनाय जा माने केमिकेल बुस्थु बेफोरखौ जों आबादाव बाहायनाय जाया नोंथां नोंथांथिं नोंथांमोनिथिं थ' गोबां केमिकेल बुस्थु बाहायनाय जायै बायदि मोनदों आं नोंथांनि खोनानायावहाय।
औ औ नोंथां। बाहायो नोंथां बिदिनो आथिखाल मुगायाव मा होनो जोंहा ओ जोंनि जोंहा अर्गानिक बा जोंहा गोबोरखिनि हासार नङा होमबा गावनि थाखानाय हासार औ बे जोंहा माने माखासे बे मेडिसिन बा बैगानिक मुगाजों बानायनाय हासारफोरखौ होनायाव माने जोंहा बै हानि थाखानाय हासारा माने गैया जालांनो हमदों आरो
हेलौ नोंथां, खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंनि खौ खोनायाखै आङो।
औ नोंथां जायनि जाहोनाव माने बैफोरबायदि हासारफोरखौ होआबानो माने आबादफोरा जाया जाहैदों आरो। खोनाबाय
औ नंगौ नोगौ।
औ नोंथा जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगायै जोंहा औ थास' सबायबिमा, फिन्दि सबाय बेफोरबायदि बायदि आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ औ।
औ आरो जोंहा मेसें बोथोराव बेसर, आलु, सिबिं गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ आरो नोंथांनि बै नोंथांनि बायदिब्ला बियो रासायनारि एबा केमिकेल आदबजों बानायनाय जा मुलि बेखौ बाहायोब्ला बांसिन आबादा मोजां जायोना ना गोबोरखि हासार जा जों न'आव बानायो बे गोबोरखि हासार बेखौ होयोब्ला बां सिन माइआ एबा माइ आबादखौ जों साबसिन खालामनो हायो एबा आबादारिफोरा मा? रासायनारिक बुस्थुखौ बाहायोब्लाना ना जोङो न' बानायनाय हासारजों बेखौ बाहायोब्ला बांसिन जोङो मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा मोनथियो‌ नामा बेफोरनि फारसे?
ओ नोंथां माने बे एसे बे आबाद मावग्रानि सायाव सोनारगोन आरो
औ
जेरैबायदि गावनि न'आव बानायनाय गोबोरखि
नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं माने जा आगोलनि दिनाव जाखिनि आबाद मावनानै जोङो आबाद मावनानै जा माइ मोनोमोन एबा जा गरसे गरनै मोनोमोन बियो आगोलनि दिनाव जोबोर मोजांमोन दानि दिनावहाय रासायनारि आदबखौ बाहायनायनि थाखाय एबा जा केमिकेल बुस्थु जोङो बाहायो माइयाव एबा मुलि होयो जोङो बे फोरखौ बाहायनानै देहा फारसे जोंहा जाय सुबुंफोरा आबाद औ बिसोरहानो देहानि फारसे गोबां खहा जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ थारैनो सैथो बेयो। जों माने आबादफोर मावोब्ला जेसेबां हायो एसे
औ औ
न'आवनो बानायनाय हासारफोरखौ बाहायोब्ला मोजांसिन फसलफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथा औ नंगौ नोंथां।
जाय आबादखौ मावो जों जों गाव गावनो जायो नालाय। ओं माने जोंनाव जेबो साइड इफेक्ट जानायनि बा बायदिसिना बेमार आजारफोर जानायनि जेबो लामा थाहैया आरो जों गाव न'आव बानायनाय हासारफोरखौ बाहायोब्ला।
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो रां रुफानि बेलायावबो एसे मोजां खहाय जायो नामा। ना नोंथां माने जों रासायनारि एबा बिगियान आदजों जाखिनि केमिकेल बानायनानै जोङो बानायनायखौ माइ आबादाव होयोब्ला माइ आबादा जोंहा
माइ आबादाव जाखिनि मुलि नांगौ बेखौ होनो थाखाय जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो नङा होमबा नोंथां?
ओम
जेब्ला जों गावनियावनो गोबोरखि हासार बानायनाय बानायो बेफोरखौ बाहायब्ला आंहा रां रुफाबो एफा थाङा बा थाङ